नोंथांनिफ्राय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ आंनिफ्रायबो नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गांहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां ओमफ्राय दा नोंथाङा आंनो
फन हरनाय जाहोना मामोन नोंथां सोंथि सोंनायनिमोन नामा नोंथां
औ सोंथि सोंनो थाखाय हरदोंमोन नोंथां जेनेबा जोङो बिदिनो औ दैज्लां दिनाव जोङो मा मा आबाद मावनानै मोननो हायो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
नि आरोना मैग थाइगं माबो जागोना नोंथां अ नोंथां औ जागोन नोंथां नोथ नोंथां होनबा आं रां रावनि बागैसे सावरायना होनोसै नोंथां
मानि बागोन नोंथां
रां लावनि बागै सेस सावरायलायनांसिगोन नोंथां जोगोनारनि बागै जोगोनारनि बागै जोगोनारनि बागै नोंथां जाहाथे औ नोंथां औ जों जोगोनार खौ जाहाथे माबानायनि गायनो नागिरनायनि सिगां जोङो जाहाथे जों बबे हायाव जागोन बबे हायाव जाया जों बेखौनाय मोजाङै खनसे नायना लानांगौ बेनि उनाव जोङो बे हायाव माबाफोर औवा बिजौ औवा बिजौ गारनाय दंब्ला नङाब्ला दंफां थानाय माबा थानाय दंब्ला जों बेखौ फोस्रांना लानांगौ जाहाथे जों बे बे जायगानिफ्राय बोखारनांगौ बेनि उनाव जोङो। ट्रेक्टारजों नङाब्ला मोसौजों हालेवनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
नायनि उनाव जों बे हायाव बे हाखौ नायनानै जों जुदि आबादखौ जोगोनार गायनो जोगोनार गायनि थाखाय मोजां जानाय नङा बेसे आां मोनदोंब्ला जों बे हायाव जाहाथे हाखौ नायनानै जों बे हायाव जों जाहाथे हासार होनांगोन जाहाथे जोगोनारा जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोगोनारार गायनो नागिरनायनि सिगां जों बेयाव जोङो गिबियाव जोङो हाथाय बा खलाफोराव जों थांनानै बिदिनो नार्सारिनिफ्राय जोङो जोगोनार बेगरखौ लाबोनाय जायो फैयो अब्ला जोङो जाहाथे जोगोनारखौ लांनानै जोङो जों जाहाथे बे हाखौ खदालजों लानानै जों बेयाव जाहाथे हाखौ जुदि जाबोदोंब्ला जों बेखौ बासिनाय जायो बासिनानै गारनाय जायो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो बे हायाव बे हाखौ खदालजों जाहाथे जोङो एसे खोनलि खोबा खोनानो हायो जों बेयाव खायफा खोलाया जों बेयाव बेनि उनाव खदाल जों माबाखांनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव जों हायाव एसे हासार एोबा होजायो ओमफ्राय जों बेयाव बेगरखौ थुनाय जायो आरो बेगर थुनायनि उनाव जों एसे आखाइजों एसे सायाव उनाव हादर सिफ्लेनानै एसे जोंहाथ'रखौ साफा सिलेना एसे आखाइजों बिलाइना होनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां।
हाय जों बेनि उनाव बा जि दिन नङबा स्नि दिननि उनाव जों जेब्ला बे जोगोनारा उथिबोगोन बेगरनिफ्राय फुलि जाबोगोन जों बे समाव जुदि बेयो जुदि मोजां जायाखैब्ला जों बेयाव आरो हा सार नांगौ जायो। आरो बेखौ जोङो एरनांगौ जायो
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव जोङो बेयो जेब्ला हासार होनानै जेनेबा जेब्ला जौवो अब्ला जों बेनि उनाव बेयाव जेब्ला बियो बिजौ फैयो
औ औ नंगौ नोंथां औ
बेयाव जोङो जाहाथे औवा बिजौ दाननानै जाहाथे दा दाननाय दंब्ला बेखौ लांनानै जोङो बेयाव थुनांगौ जायो गिबियाव बेनि उनाव जोङो बेयाव जाहाथे औवा दानना लांनानै बेयाव जों जाहाथे सां लुनाय जायो यो
औ नंगौ नोंथां औ - औ
सिंसि जाहाथे औवा बिजौ होनायजों जों बेयाव जाहाथे जाहाथे रांलाव बिजौ जाबाय नालाय जों बे रांआव बिजौखौ बेयाव हरनाय जायो जाहाथे बेयाव थांथों माना लांथों होननानै जोङो बेनि उनाव जोङो
उनाव बिजौ लावब्ला जोङो बे बिबार लानो बिबार लायो बेबार लानायनि उनाव जुदि बियो फिथाइ लांबाय फिथा लांबायब्ला बेयाव जोङो बे जुदि फिथाइखौ एम्फौ सुदोंब्ला
औ -औ
बेयाव मुलि बाहायनाय जायो मुलि बाहायनांगौ एबा बाहायनांगौ जायो मानोना नङाब्ला जों बेनि फिथाइखौ जाहाथे मोननाय नङा नङाब्ला जों मोननाय नङा जाहाथे एम्फौ सुजोबनानै जाहाथे सेवनो हांगोन बेयो बेनिखायनो जोङो होनांगौ जायो बिदिनो जों बेखौ खौ नायहैबाय थानांगौ जों सम मथे सम नायहैबाय थानांगौ बेखौ जाहाथे आबाद मावबाय नालाय जों बेखौ अ आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंसै नोंथां हिन्दीखौ जोङो माबोरै गायनाय जायो नोंथां हागोन नामा नोंथां
औ थारैनो हागोन नोंथां बिब्दिनो जोङो बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला भिन्दिखौ मारै गायो होनोब्ला नोंथां बिब्दिनो जोङो बाजार एबा गलाब गलाब बिदिनो नारसारि गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै बेगरखौ बिब्दिनो जोङो बिबदिनो हाालेवनानै लाग्रो हालेवनानै लाबाय हा बिबदिनो नांगोलजों नङाबायदि ट्रेक्टरजों हालेवनानै लायो नोंथां औ बिनि उनाव जोङो बेयाव जेनेबा जोङो हाया मोजां जाबायना हालेवनानै
अ नंगौ नोंथां
ओ औ बिब्दिनो गायनो थाखाय जोङो बिब्दिनो नांगोलजों नांगोल नङाबा बिदि गोबां आइजेंफोरजों जोङो सिन बोनानै लायो आरो नोंथां औ - औ बिदिनो जिप बानायनानै सिन बोनानै लायो नोंथां औ सिन सिन बानायनायनि उनाव जोङो बिदिनो बेगरफोरखौ होलाङो आरो नोंथां औ होखां होलांबाय होखांनायनि उनाव नोंथां बेखौ फबनानै दोनबाय जोङो
औ नंगौ नोंथां
खौ जोंङो बिदिनो जि दिन नङाबा स्नि दिन सोनि उनाव जोङो नायोब्ला औ बेयाव जोङो नुनो मोनगोन बिदिनो गोरलै गोरलै इदिनो गाजा ओंखारबोनाय नुनो मोनगोनदां औ बिनि उनाव जोङो बिदिनो मोजां जादोंना जायाखै एसे नायबाय थानांगोन बिदिनो खायफाया गाज्रि जायो खायफाया मोजां जायो बिब्दिनो मालाबा मायावबा एम्फौ जानानै बिदिनो गुसेेंग्रा अरफैनाय माबानो अरफैनाय जायो बिदिनो नोंथां बेखौ मोजाङै लाखिनांगौ आरो नोंथां जाहाथे बिदि जायिबायसि नोंथां औ - औ जेरैहाय जोङो बिब्दिनो दि जानानै बियो एसे देरहोयो देरनानै बिदिनो बिबार लायो नोंथां औ बिबार लानाय समाव जोङो बिदिनो बिदिनो मुलिनि गोनांथि जायो बिब्दिनो एम्फौ फोथैनायनि बिब्दिनो जेनेबा बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो एम्फौनि मुलै होनांगौ बिब्दिनो आरो औ बिदिनो एम्फौनि मुलि होखांनायनि उनाव बिबदिनो बिब्दिनो स्नि सानसो थानायनि उनाव बियो बिबार बिबारनि उनाव फिथाइनि महर लायो फिथाइनि उनाव औ औ फिथाइ फिथाइ महर लायो बिब्दिनो फिथाइनि महर लानायनि उनाव जोङो बिब्दिनो एम्फौफोरखौ नाय नायबावनांगौ आरो नोंथां बिदि एम्फौ जादों नामा बिब्दिनो मुलिनि गोनांथिफोर दं नामा बिब्दिनो जेनेबा मुलिनि गोनांथिफोर दङबा बिब्दिनो नोंथां नायनानै नै बेखौ सारनांगौ आरो नोंथां औ सार सारनायनि बागै बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंङो मुलिखौ होनांगौ खनथाम खनब्रैसो बे बिदिनो खनसे गायगासिनो औ नोंथां जेरैहाय जोङो जेरैहाय जोङो बेखौ देरोब्ला
औ नोंथां
थानो हानाय जायोब्ला नोंथां बेखौ जोङो बिबदिनो खाथि खालानि बिब्दिनो जों नआवबो जायो नोंथां बिब्दिनो खानानै आरो। बेखौ गला एबा‌ बाजारफोराव‌ जोङो फाननानै लांनानै बेखौ जोङो रां आरजिनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ दां!
आरो जोङो बेखौ जानानैबो जों जोबोर मोजां मोनो नोंथां औ औ।
नोंथाङा आरो एसे लेस्लानि बागै दैबांनि लेस्लानि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां। दैज्लांनि लेस्राखौ जे बोरै गायो औ नंगौ दे अब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो रेस्ट लेस्रा खौबो बिदि दानि आं जेरैहाय बुंदों। भिन्दिनि बागै औ बिदिनो एसे जानो हागौ नों थां बिब्दिनो जोङो बेखौबो बिनि बेगरखौबो जोङो जों बिब्दिनो बाजार एबा गलानिफ्राय नार्सारिनिफ्राय लाबोनानै बिब्दिनो जोङो लेस्रा गायनो थाखायबो जोङो बिब्दिनो हालेवग्रोनानै लानांगोन बिदिनो नांगोलजों एबा ट्रेक्टरजों हालेवनांगोन दानि दिनावथ दानिया बारा नांगोलनि माबा खामला बिब्दिनो मोसौजों हालेवला बारा दानिया बांसिन ट्रेक्टरजों हालेवो बिदिनो जोङो कम गायनोबा बिब्दिनो जावग्लिनानै गायो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला जोङो बिगासे बिगानै ओरै गायगोनबा नोंथां। बिब्दिखौ जोङो माने ट्रेक्टरजों हालेवो बिब्दिनो खनला खनला ओरैनो फिसा। जों जानो थाखाय गायगोनबा माने बेखौ जोङो खदालजों जावग्लिनानै एबा मोसौजों हालेवनानै जोङो बेखौ फोनाय गायनाय जायो आरोखि नोंथां जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बे बिदिनो लेस्राखौ बोरैहाय गायो बुङोब्ला नोंथां जेरै जोङो बिब्दिनो नांगोलजों बोनानै लायो बिब्दिनो दानि आं जेरैहाय भिन्दिनि बागै फोरमायदोंमोन औ बिदिनो नोंथां जेरैहाय जोङो बिदिनो बे हरखौ जोङो बिब्दिनो सिन बोनायाव जेरैहाय जोङो दानि बुंदोंमोन आङो औ बिब्दिनो जों जोङो बिनि लेस्रानि मेगरफोरखौबो बिदिनो लारिं गेसें गेसें बिब्दिनो आसि थाइथाम थाइब्रैसो गुबुं होननानै बिबदिनो जोङो हाखौ फबना होयो बिब्दिनो आरो औ बिब्दिनो बिबो बिब्दिनो स्नि सान नङाबा जिसाना ना लासेै बिब्दिनो बियो एसे गाजा अरगोन आरो नोंथां।
अ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला बेयावबो जोङो थिप बानायो नोंथां।
ओ नंग नोंथां।
बेयाव जोङो बिदिनो नायोब्ला जोङो एसे एसे देरबोबाय थागोन आरो नोंथां बिदिनो नैजि दिनसोनि उनाव बि थामजि दिनसोनि उनाव बियो एसे गिदिर जा बोनानै बियो माने बिबार मुंनि महर लागोन नोंथां।
बिबारनि महर लानानै लायोब्ला जोङो नोंथां बेयावनो जोङो एसे नायनांगोन माबायसा जानानै दङ माबायसा जादों बेनि बागै जों बेखौ साननानै माने नायनानै माने मोननाय नंगौ ना नङा बेनि बागै सानना नायनानै माने बेयाव मुलि सारनांगौ ना मानांगौ बेखौ एसे फाननानै जोङो होनांगौ जायो आरो नोंथां। जाहाथे जोङो बेखौ बानाय हांनायनि उनाव आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिनि बागै बुंनो थांबावोबा आरो बेयाव जोंनो बैसां एबा बिबदिनो दिरुंनि गोनां थि जायो बिदिनो दिरुंखौ जोङो सोंनानैबो होनो हायो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जोङो बिबदिनो बैसांखौबो लु नानै मोनो हायो जाहाथे बियो मानला लांनानै बिदिनो फिथाइ थायनो हायो बेयाव आरो बुंनो थाङो ब्ला दिरुङाबो बिबदिनो एखेआनो नोंथां। माने एखेयानो आरो बेयो बुंनो थाङोब्ला जोङो बे जिखिजाया मोनसे होबानो जागोन आरो बेयाव जेनेबा जोङो बिदिनो दिरुंनिबो होनो हागोन बिदिनो बैसांबो होनो हागोन औवानि औ बिदिनो ओमफाय बि जोङो बे फिथाइ थायोबोला जोङो बेखौ फिथाइखौ मोनो। फिथाइखौ मोनब्ला जोङो बेयाव न'आवबो एसे जायो ओमफाय आरो जोङो बुरजा गायदोंब्ला बिबदिनो जोङो बाजारफोरावबो फाननानै एसे गला एबा बाजारफोराव लांनानै जोङो इदिनो रां आरजिनानै मोननाय जो रां रांखौ जोङो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां अब्लाथ' नोंथां जोंनाथ' समाबो
औ औ नोंथां जोंनायाथ' स
नोंथां औ नोंथां नोंथांनिसिम आं सोंथिखौ जाहाथे नोंथाङा फोरमा फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम‌ गोजोन मोनाबिनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिफ्रायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जाहाथे नोंथाङा दानि आं जि बायसाय फिननाय सोंदोंमोन नोंथाङा बिनि सो आं सोंथि सोंदोंमोन बिनि फिननायखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबाय साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। दे नोंथां अब्ला जोंनिया समाबो जाबाय। दोनथ'नोसै नोंथां‌। औ दे नोंथां।